खोनादोंना नोंथां औ औ नोंथाङा एसे गोबारै रायलायनो हागोन ना?
औ हागोन।
औ औ दे ओ जों होनबा दायो जों माने बर' फोरनि फोरबो जेरै बैसा गो मागो खाथि गासा बेफोरखौ माबोरै फालियो जों बिनि सायाव सावरायसै ना नोंथां?
औ औ सावरायजागोन।
औ नोंथाङानो जागायदो नामा एसे?
औ जोंनि फोरबो होनना बुङोब्ला जोङो बर'फोरनि फोरबोआ जाहैबाय जोंनि आंगो फोरबोआनो जाहैबाय बैसागु, मागो, बिदिनो
औ औ
ओ बेफोरबायदि काति फोरबो बेफोरखौ जोङो फालियो आरो अ मागो फोरबो होननानै बुङोब्ला आं मागो फोरबोनि बागैनो बुंनोसै एसे ओ मागो
मागो
औ
ओ जानाय लोंनाय फोरबो
औ औ ओ खोनादों खोनादों
औ ओ मागो फोरबोआ जाहैबाय जोंनि थाखाय मोनसे जोबोर मोजां फोरबो।
दा दैज्लां बोथोरोराव औ
थायो ओ जोंनि फोरबोआव बे मागो फोरबो ना बेदर ना बेदर फिथाय बेदरखौ जायो। ओ बे मागो फोरबो आ जाहैबाय
औ
ओ जोंहा मागोनि से खालाराव जों गिदिरफोरखौ खुलुमो। ओ बिसोरबो जोंखौ बोर सारस्रियो मागो फोरबोआव जोंहा
औ
बेलागुर सावो।
खाना जायो ज' ज'यैनो बिदिनो जोंहा मागो फोरबोखौ फालि
फोरबोखौ औ नंगौ।
नोंथाङाबो फोरबोनि बागै
औ नंगौ नोंथां। ओ जेरै मा होनो ओ बैसागो फोरबोखौ माने स्टार्तंङाव माबोरै माबोरै फालिनाय जायो नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन ना औ। औ माबादि फालियो औ फोरबोखौ औ सैथो दाननि जोब
फालिनाय जायो आरो ओ सैथो दाननि खालाराव जोंहा मोसौ थुखैयो। मोसौफोरखौ ओ मोजाङैनो थुखैस्रांनानै
नानै औ ओ मोसौ औ फोथा फुनो औ लाव फान्थावनि औ माला गानहोयो औ आरो औ नंगौ
खालाराव जोंहा मानसिनि फोरबो बा मानसिनि
औ मानसिनि बैसागु होननानै बुङो औ नंगौ।
ओ बे मानसि बैसागुआव जोंहा
हा औ।
मानसिफोरखौ बा मानसि गिदिरफोरखौ खुलुमो दौरिफोरखौ खुलुमो मानसि गिदिर गोलावफोरखौ गासैनिबो बोर लायो आरो ओ बैसागु फोरबोआव जोंहा नैथि खालार खालि जों गासैबो ज'
ज' जानानै औ नंगौ गामिआव रंजायो मोसायो औ नंगौ
बिदिनो बैसागु गाननाय।
गाननाय औ।
द्रेसफोरखौ बुङोब्ला जोंहा अग्रं दखना गानो
औ नंगौ।
औ नंगौ
बेयाव दामनो थाखाय जों बर'फोरनि गोदो गोदायनि आगजु
औ औ नंगौ
ओ खाम सिफुं सेरजा जथा खौ दामनानै आरो खुगा मेथाइ रोजाबनानै जोंहा बैसागु सागोआव मोसायो आरो।
औ नंगौ गामि गामि औ नंगौ
ओ ओ बैसागुआव गासैबो मिथिखायो जानांगौ ओ मानोना
मोसानो फैनाय औ औ नंगौ औ नंगौ।
बे जुमायानो जाहैबाय ओ ओ माइब्रानि जुमायखौ बांसिन होयो आरो। ओ माइब्रानि जुमाइआ ओ मास मोनथाम मोनब्रै
औ नंगौ औ। औ औ औ। औ नंगौ।
औ ओ बिदिनो बैसागो फोरबोआव जोबोर रंजायो मोसायो गा गिदिङो गथ' गथाय गासिबखौबो लानानै रंजायो ओ बि
ओ बिब्दिनो मोसानानै मोन्नाय औ रां बा औ ज' खा नै औ। जयैनो गासिबो गामि गंसेनो जोंहा औ ओ ओंखाम नायलायलायै जानां औ नंगौ।
मोनथियो आरो बे बैसागु फोरबोखौ गोदोनि आबै आबौ मोना बिदिनो ओ फालिबोदोंमोन
औ बिदिनो जोंबो फालिबोगासिनो दा आरो
इयुन जोलैनि थाखाय ओ
जोङो औ बे बैसागु फोरबोखौ फालिदों होननानै जों गासैबो रंजायो आरो औ नंगौ औ बिदिनो औ औ बैसागु फालिनाय होनना बुङोब्ला
बोसोर गोदानखौ बरायनाय
औ गोजामखौ औ होननानै बुंजायो औ नंगौ औ
बिदिनो बैसागोनि
उम
खालाराव जोंहा
औ गामि औ बे फुजाखौ लामा लामायाव होयो औ
बा
ओ बे फुजायाव जाहाथे बैसागु ओ ओ रंजाना नै औ बेमार आजार जायाखैमोन औ मोदाय दावराय औ हाया औ बेफोरखौ औ थाखाय औ नंगौ
बेनि
औ नंगौ
बिमानाव जोङा थालिर फस्लाखौ जायो होननानैनो मिथियो आरो
औ नंगौ।
औ नोंथाङाबो माबाफोर बुंनो गोसोब्ला
औ नंगौ नोंथां औ नोंथाङा थारैनो माने सैथोखौनो बुंलांबाय माने जे खौ नंगौ औ दा आं आंनि मोनथिनायनिफ्राय आंबो जा हायो एसे फंनैसोखौ आं फोरमायनो सानबाय आरोखि नोंथां औ ओ बैसागो होनोब्ला माने जोंनि बर'फोरनिनो बा जोंनि सारा आसामनिनो मोनसे अरब गिदिर मोनसे रंजानाय फोरबो होननानै जों बुंना लानाङो आरोखि ना नोंथां? जाय माने बैसाग दानाव फैयो। जेब्ला बिलाइफोरा माने गोरलै बिलाइ खिलियो माने हाग्रा बंग्राफा सोमखोर महर लाफा ला लाफिनो अब्लानो माने जों बे फोरबोखौ जों फालिनायखौ जों नुनो मोनो नङा ओमबा नोंथां? औ नंगौ औ ओ जे जोंनि ओनसोलाव मानदि आं बैसागुखौ फालियो आं बेखौ फंनैसो बुंनोसै नोंथां। ओ सिगां सिनथाराव माने जेरै मोसौ मोसौनि बैसागो मोसौनि बैसागो होनोब्ला जों माने मोसौखौ हा थ'फ्ला हा हालदै बा हांगार थावजों एसे लगायनानै जों माने मोसौनाव फुननाय जायो। आरो लोगोसे लाव फान्थाव आलु बायदिसिना गानहोनानै जों बेखौहाय माने मा होनो फख्रि बा बबेबा दैमा दैसायाव माने जों बेखौहाय थुखैनो लाङो आरोखि।
औ औ।
बिनिफ्राय जों माने मोनसे मेथाइ खननाय जायो जे मेथाइखौ बयबो मोनथिखायो। जेरै लाव जा फान्थाव जा बोसोर बोसोर एर हानजा हानजा। नैबे मेथाइखौ खनै खनै माने थुखैहैनाय जायो आरोखि। नोंथां बिनिफ्राय मोसौखौ थुखैनानै लाबोफिनबाय। बिनिफ्राय अखानायै जायो जाहैबाय माने मानसि बैसागु। औ औ नोंथां मानसि बैसागु आरोखि औ। औ औ औ।
औ नोंथां मोजां खोनायाखिसै आं नोंथां।
बै मोसौखौ थुखैनायाव माखासे औ औ।
मोसौखौ थुखैनायाव माखासे औ औ।
मोसौ थुखैनानै फोथा होयो बेखौ
मोसौ थुखैनायाव फोथा होयो बेखौ मानो होयो नोंथाङा इसे फोरमायनो हागोन नामा? औ आं बेखौ बारा मोनथिनाय जाया नोंथां आं जास्ट मोनथिदों आरोखि बेबायदि बेबायदि खालामो होननानै आरोखि ना।
औ अ अ।
औ ओमफ्राय माबा सोंबावनो नोंथां?
आं बेखौनो सोंनो होननानै
आं बेखौनो सोंनो होननानै हरदोंमोन होननानै आं औ औ औ औ औ नोंथां।
दा आथिखालाव
औ नंगौ नंगौ औ नंगौ।
ओ मोसौखौ फोथा होनायनि जाहोनानो जाहैबाय ओ जाहाथे
औ औ औ। जोंनि मोसौखौ फोथिया फोनोब्ला‌
ओ
औ।
आरो बै सानखालि आरो मोसौ
आरो मोसौखौ गासैखौबो उदांयै हेगारना होनाय हेगारना होनाय जायोनालाय। औ नंगौ।
औ औ नंगौ। औ। आं खोनायाखिसै नोंथां मोजाङै।
अ
हेल' नोंथां औ।
औ खोनादों खोनादों।
औ खोनाबाय नै।
औ ओ बुंफिननो हागोन ना नोंथाङा मा बुङामोन?
औ मोसौखौ फोथा फोनायनि बागै आं
औ औ
बे फोथाखौ ओ
फोननाय जायोमोननो माने जों
स्थुखौ हाग्रानि जिब जुनारफोरा अरथारनानै जायो जाहाथे बिनिखाय फुनोमोन होननानै जों मिथियो आरो।
औ नंगौ नंगौ औ औ औ। ओ नोंथांनिसिम माने गोजोननाय थाबाय आरोखि ओ मा बे माने मोनथियै बाथ्राखौ नोंथाङा आंनो खिन्थाबाय नोंथाङा जेरै माने मानि थाखाय फोथा बा माबा मोनसे कालार फनाय जायोमोन आं मानो बेखौ माने मोनथियाखैमोन आरोखि नोंथां ओ नोंथाङा बेखौ खिथानाय नि थाखाय माने नोंथांनिसिम रोजा रोजा साबायखर आरोखि नोंथां औ। नोंथां होमबा जोंना टाइमआबो जोबबाय नङा होमबा नोंथां?
औ
औ औ नोंथांनिसिम गोजोननाय थाबाय औ नोंथानिसिमबो रोजा औ
दे बिदिब्ला
औ